हेल'
औ
ओ म जों ओ जुमाय एबा ओ जौखौहाय माबायदि बाहायो ओ ओम बेबायदि ओ बेफोरखौ जोङो जोंनि बर'फोरा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बे जुमाइ एबा जौखौ न'आवनो बानायनानै ओ बाहायबोगासिनो थायो ओ जेरैबायदिहाय जुमाइखौ ओ जों ओ गोबां हाबा काजकर्मफोरावहाय बाहायो बेबायदिनो आ औ बाहायो ओ जेरै बायदिहाय ओम हाबा ओ सारादु ओ बेबदिनो ओ जेरै बैसागो रंजानाय हाल जांख्रा ओ बायदिफोराव बाहायो ओ बेबायदि दिनो ओ जों बे जुमायखौबो ओ जेरैहाय बाहायो ओ बेबायदिनो जों गावबा-गावनो बानायनानै बो लायो ओ जुमाइ ओ जुमाय बानायनो थाखाय जों गिबियावनो एमावनि गोनांथि जायो नालाय ओ बे खायना
औ जौ बानायनो थाखाय ओ जों एमावखौ न'आवनो बानायना लायो एमाव खालामनो थाखाय गोबां मुवाफोर नांगौ जायो जायफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो खनसायनानै नै मोनो
ओम
एमाव बानायनो उम माइरं रायमालि बिलाइ खानथाल बिलाइ आगर सिथानि रोदा बिसिमाव बेदरखौ नांगौ जाया गिबियावनो जों आ एमाव बानायनो थाखाय आ माइरंखौ थाम घन्टासो सोमनानै दोनग्रोनांगौ जायो बेनि उनाव ओ दैनिफ्राय बोखांनानै गोबाव सम समसिम माइरंनि दै खौ फसर नानै लानांगौ बेनि उनाव बुथुमनानै लानाय बिलाइफोरखौ उवाल एबा दिंखियाव ओ देनानै लानांगौ बेनि उनावसो बै सोमनानै दोननाय माइरंखौ ज'यै देरफानांगौ बेनि उनाव ओ देखांना लाना अ अनखौ संग्रायाव दिहुननानै लानांगौ बे आं नखौहाय संग्रायाव आं दिहुना लाखांनायनि उनाव अ दै एसे सारस्रो सारस्रो होनानै नानाय जायो बेनि उनाव बेखौ फिसा फिसा उम लादुरा खालामनानै एसे दाब्ले दाब्ले रोखो खोमै दानाय जायो बेखौ आरोबाव गुबुन संग्राय एबा सानदांगायाव दोननानै फोराननानै लानांगौ जायो एमावनि सायाव माइरंनि सिखाब एसे सारसोनानै बोइस बैसाङाव हरब्रै दोनहाबनाय जायो बेनि उनावसो बेयो एमाव महर लानायखौ जों नुयो
ओ जों जेरैहाय एमावखौ न'आवनो बानायनानै लायो ओ बेबादिनो ओ जों ओ ओ बानायना न'आवनो बानायनानैहाय ओ जुमाय एबा जौखौबो ओ संनाय जायो ओ गिबियावनो ओजों जौ बानायनो थाखाय जुमाय संग्रोनो नांगोन ओ जायखौ ओ जौगि सि होननानै बुंनाय जायो ओ जौ गिसिखौहाय जों उम गिबियावनो संनो थाखाय ओ फारलासे एबा फाललानै ओ माइरंखौ ओंखाम महरै संनानै ला ग्रोयो ओ बेयो ओ गेफे ब्ला ओ बियो जुमाय जाया एबा ओ बिखौ एसे ओ स्राव स्राव उम जानांगोन बिनि उनाव उम बेखौ ओ संखांनायनि उनाव ओ लाइ बिलाइ एबा ओ प्लास्टिक आवहाय ओम गुसु सुहा सुजासिम मोजाङै ओ गुवार खालामनानै नांगोन ओ सुयोब्ला उम बेवहाय जों ओ फाललासे बा फाललानै फाललास से आवहाय ओम एमावखौ ओ दरनै दरनैफोर होनाय जायो। ओथो ओमफ्राय फालाद उम फाललानैयावहाय ओ दरब्रै होगोन। अब्ला जोङो बे एमावखौ ओ मोज जाङै ओ सिफ्लेनानैहाय ओ बेवहाय दैसास स्रो सारस्रो एसे एसे ओ लगायनानै लानांगोन। उम बिनि उनावसो ओ बेखौ अ मोज जाङै दै सास्रो सास्रो लगायखांनायनि उनाव ओ बेखौ प्लास्टिकआव दोनोब्ला मोजाङै खाथबनानै ओ दोननांगोन ओ बियो जौ बिदै जानो थाखाय ओ खमैबो गो गोजां बोथोर बाइ गोबावसिन सम लायो ओ आरो गरम बोथोर बाहायनाय ओ खम समावनो जायो ओ जेरै गोजां बोथोरबा बेयो दै जानो थाखाय ओ खमैबो हर ब्रै हरबासिम लायो ओ नाथायबा ओ गरम बोथोरावहाय ओ बियो बिदि जानो थाखाय ओ हरनैफोर आवनो जायो ओ बेबायदिनो ओ खौ बिदैबो लोंनाय जायो ओ नङाब्लाबो ओ जौ गोरानबो संनाय जायो आरो बेखौ ओ जौ गोरान संनो थाखायबो जों न'आवनो ओ बाहायो ओ जेरैहाय ओ बेखौ जौ गोरान संनो थाखाय जों ओ संगोन खालि ओ उम बेवहाय ओ मोनसे उम संग्रा जौ संग्रा जायगायाव हाय ओ बेवहाय लुनानै ओ बेखौ ओ संनाय जाया जायो बिनि उनावसो बे जौ ओ जौ गिसिनि उनावसो जों ओ जौ गोरानखौ मोननाय जायो। ओ खायफा- खायफा जायगायाव बे बेखौ सेरेबबो बुंनाय जायो। ओ बे बायदिनो जों ओम जौखौ ओ जों गावबा गावनो ओ बर'फोरा सिगां निफ्रायनो ओ बानायनानै ओ बाहायबोगासिनो दंङो। ओ एबा बा बाहायबोगासिनो थायो आरो बे जौ खौ ओ जों बायदिसि सिना फोरबो फुजा ओ आरियाव बाहायो ओ जेरैहाय जों आबाद मावो खुला ओ एबारथ' ओब ओम कामला
उम
एबा सिना उम हाजिराफोरनो होनाय जायो। लोगोसे बेफोरनि अनगायैबो ओ ओ हाल जां ख्राब्राबो ओ बाहायनाय जायो। ओम जौखौ जोङो ओ माइब्रानिबो बानायनाय जायो आरो जोसानिबो ओ बानायनाय जायो। बेबादिनो ओ माइब्रानिखौ जों बि दै लोंनो थाखाय बांसिनै बानायनायखौ नुयो। ओ बेफोरखौ जोङो ओ गोबां उम गोबां बाहायनाय जायो ओ बे बाहायनाया जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोंनि आबै आबौ समनिफ्रायनो ओ बे जौ खौ ओ बाहायबो गासिनो थायो ओ बे ओ जौ नङाब्लाहाय ओ मोनसिफो ओ फोरबोफोरानो एबा ओ रंजाथाइ फोरबोफोराव होनाय जायो एबा नांथारगौ जायो होननानैबो बुङो ओ बेबायदिनो हाबा आरिफोरावबो बाहायो आरो ओ गोबां बायदिसिना फोरबोआव बाहायो
औ जौवा बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै बाहागो होननानै जों बुंनो हायो मानो हिनबा ओ जौखौ जों गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो दासिम मबो बाहायगासिनो आरो इयुनावबो जों जौखौ बाहायलांबाय थागोन
औ मानोना ओ ओ जो ओ जों गोदोनिफ्रायनो ओ बे जौखौ बाहायनाय खौबो ओ मोनबोदों मोनबोदों ओम थिग बेबायदिनो ओ जो जों जेरैहाय जोंखौ बाहायो बेबायदिनो ओ जोंहा ओ जानाय लोंनायावबो गोबां ओम बाहायनाय दङ जेरैहाय आइ जेंखौ जानायनिबो गोबां नेम दोङ' ओ बे ओ ना बेदरखौ गोर ओ ओम लाबोनानै संनानै जानायनि अनगायैबो ओजोंहा बेफ फोरखौ गोबाव समहालासिम थिनानै दोननानै जानायनिबो ओ जोंहा गोबां ओम हुदा दङ'। ओ जेरैहाय जोङो ओ गो बाव समालासिम थिनानै दोन दोननानै जाजाग्रा ओ मुवाफोरा जाबाय ओ जेनेबा ना फाम ओ बेखौबो जों गोबाव सम फाम देनानै नाखौहाय नाफाम देनानै गोबाव समसिम जानो हायो। ओ नाफामखौ ङो ओ देनोब्ला गिबियावनो ज जोंनो ओ ना नांग्रोगौ जायो बे नाख खौहाय जोङो फोराननानै मोजाङै फोरानना लाख खांनायनि उनाव ओ बे नाफामखौ देनो थाखाय बो जोंहा ओ उवाल एबा ओ दिंखिनि गोनांथि जायो। ओम उवाल एबा दिंखियाव अ देनोब्ला ओ ना गोरानजों लोगोसे बेवहाय जों ओ थास' बेफोरखौ बाहायो। ओ जानागौ गुबुन जायग गुबुनबो बाहायफायो ओ बेजों लोगोसे थास' ओ देन फानानै होनाय जायो खौ इन निफ्राय ओ औवानि औवानि हासुुङावहाय मोजाङै सोनानै ओ बेवहाय बार हाबनो हायि बायदि गोरा खाथेनानै दोननाय ज जायो बेबायदिनो जों नाफामखौ गोबाव समालासिम थिनानै जानो हानायनिबो जोंहा ओ रा हा दङ बे नाफामखौ थिना जानायनि आ
अ जौखौ जों गोदोहाय ओ जोंनि देहानि थाखाय ओ मुलि हिसाबैसो बाहाय बोयोमोन नाथाय जौखौ बांद्राय बाहायो ब्ला जोंनि देहानि खहाबो जा जायो।
अ ओ जौखौ जोङो ओ मिथि ओ आथिखालाव ओ सोलोंथाइ मोननाय सुबुंफोराहाय ओ बांद्राय बाहाया। ओ मानो होनोब्ला ओ बांद्राय लोंनाया ओ जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा होननानै मिथिनायनिफ्राय ओ जों जौखौ ओ बांसिन बाहायनाय जाया। ओ उम जों ओ थिना ओ जों गोबां मैगंफोरखौबो थिनानै जाबयो ओ जेनेबा जों ओ उम ओ नाजोंहाय ओ जों नाजोंहाय गोबां ओ ओ मैगंफोर जायो। ओ नाजों जों मैथास जायो ओ बेबायदिनो ओ नाजों मैथाजों संनानै जायोब्लाबो ओ जोबोद मोजां जायो। जेरैहाय ओ उम नाजों जोङो ओ ओ औवा मेवाइ ओ दार गोबां गोबां मैगंफोर जानो हायो। बेबायदिनो ओ जों ना खौ जेरैहाय थिनानै जानो हायो जों बेबादनो मेवाइखोबो गोबाव समालासिम एबा आसार खालामनानै जानो हानायनिबो ओ राहा दङ उम बेबायदिनो ओ ओ जोंहा गोबां उम आसार महरैबो बाहायो ओ जाग्रा मुवाफोरखौ ओ बेफोरबायदिनो थिनानै दोननानै जायोब्ला जोंखौ गोबाव समसिम जों मोन जायो। उम बेफोर ओ ओ जों बेफोरखौ जों गावबा गावनो बानायनानै बाहायनानैबो लायो ओ जों नाखौहाय गोबां रोखोमनिबो ओ संना जानो हायो ओ एवफ्रामनानैबो ओ एवफ्रामनाय एबा फ्राम फ्राम गोरान एवखांनाय ओ सिथोब सिथोब ओ जब जब बिदै होनानै बो ना बेदरखौ संनानै जायो। मालाबा आरो लाव लाव बि दै नानि बो जोंङो ओ उम माब्लाबा आरो बे ओ उम बिलाइफोरावबो सु ओ सु- नानै सावनानै जानायबो ओ जों नुनो मोनो एबा ओ जेरैहाय जों बे खौबो अराव हांनानै जानायबो जायो ओ बेबायदि थिनो ओ जोंहा आ गोबां उम ओ ना बेद दुरखौनो एबा मैगुं थाइगंखौ संना संनाय-खावनाय एबा संनानै गोबां रोखोमै जानो हानायनि राहा लामाबो दं।
अ